औ खुलुमबाय नोंथां। औ खोनादोंना नोंथाङा? हेल'
हेल'
औ नोंथाङा खोनादों ना
हेल'
औ औ खोनादों ना
हेल'
औ आं खोनादों नोंथाङा खोनादोंनाा हेलौ औ औ हेलौ नोंथाङा खोनायाखै नामा आं खोनागासिनो दं
औ औ खोनादों नोंथां
औ
नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोना नोंथांजों आङो बर'फोरनि ना हमनायनि बागै एसे सावरायनो होननानै खालामदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां
ना हमनाय होनोब्लाथाय जोङो मा माबायदि आदबजों जोङो नाफोरखौ हमो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन ना
औ हागोन नोंदां जोङो
औ
ओ बेबायदिनो ना हमनो थाखाय जोंनो गोबां आगजुजों मा जोङो मा नाखौ हमनो हायो आरो नङा होनबा नोंथां बेनिफ्राय जोङो ना हमनो थाखाय जोङो गोबां आदब खायदा नांगौ ओ जेरैहाय जोंनो ना हमनो थाखाय ओ ना गुरनो थाखाय जोङो जेखाइ खबाइ नांगौ जायो जों जेखायजों गुरनानै खबाइयाव लानाय जायो
औ
बेनिफ्राय बेबायदिनो जोङो ओ ना हमनो थाखाय जोङो औ बिदिनो खखाबो सानाय जायो बेनिफ्राय जेरै सेन आ बिनिफाय ओमफ्राय जोङो बेफोरबायदिनो जे सारनाबो जोङो मा नाखौ हमनो हायो आस्रा राजे औ बेनिफ्राय जोङो ओ बेहाय लाङि बा फिरिंगि जे बे बेफोरबायदिबो जों सानानै औ नाखौ जोङो हमनाय नुनो मोनो ओ लाङि सानायाव जोङो बेफोरबायदि दुब्लि बा दंग' गोथौफोरावसो जोङो लाङिखौ खानायखौ जों नुयो ओ सेन सानोबाथाय जोंनो ओरैबायदि दुब्लि नांगौ जे बा ओ दं ग'नांगौ बेहाय माने दैया बोहैबाय थानाय बेफोरबायदि जायगायाव जोङो मा सेनखौ सानाय जायो आरो
उ
अब्लासो जोंना बेहाय मा ओ दै बोहैबाय थानायाव जोङो मा नाया दावबोयो बा सिगांथिंनिफ्राय उनथिं फावसायबोनायाव जोंनि बे ओ सेननि गुदुंखौ माने बेहाय मोननै गुुंदं थायो नङा होमबा नोंथां सेना जेरै खुगा खुगा खुगाबो थायो जे बे खुगाखौ जोङो होथेनानै बेहाय ओ सिगांनिसिमफ्रायबो हाबनाय उनथिनिफ्रायबो हाबनाय बेहाय मोननै गुदुं थायो औ बे गुदुंजोंनो नाया माने बेखौ माने सेन बायदि भाबियालासिनो माने साना लाबसिनो बे गुदुंजों हाबलाय ओंखारलाय बेफोरबायदि खालामनो ओ नाजायो आरो नङा मानो थां नाथाय बिसोरो बेयाव सेनाव हाब्लाथाय बिसोरो मा ओंखारनो रोंफिना आरो। बेबायदिनो जोङो मा सेनखौ सानानै जोङो नाखौ मोननो हायो बा हमनो हायो।
उम।
बेनिफ्राय औ बेबायदिनो जोङो खखाखौबो जोङो ओ बेफोरबायदिनो बानायो जिहेथु ओ खुगाखौ जोङो मोनसे साइदजोंल' बा मोनसे फारसेथिंजायल' जोङो मा सानाय जायो बेखौ जोङो मा मोखांथिनिफ्राय बेखौ मा मोखांथिं जोङो गुवार खालामनानै उनथिं जोङो दै बोहैनाय बा गलांनो हानाय। ओ आइदियाजों जोङो बेखौ मा उनथिं ओ माबानानै दोननाय जायो आरो बेफोरबायदि हेबनाय जायो आरो आरो ना खखाखौ ओ बिनिफ्राय औ सिगांथिंनि सिगांथिं फारसेथिंनिफ्रायल' माने बेहाय नाया हाबनाल हायो आरो जाहाथे औ बेखौ जोङो ओरैबायदि दै दाहारावबो सानो हायो। ओ बेहाय जोङो मोननै गन गायनानै जोङो ओ खखानि बे खर'खौ ओ गु गुवारै माने बे आरुंजों हे हनानै जोङो रोजायै खालामनाय जायो जाहाथे बे बेयाव नांथानानै थानो हायो जाहाथे बे बुखारलाङा बेनिफ्राय बेहाय ओरैबायदि दै दाहाराव सायोब्लाबो जों बेहाय नाखौ हाबनाय नुयो जाहाथे जाय नाया हाबो ओ बे ख'खानिफ्रायबो माने जोङो मा ओंखारफिननो हायिखौ जों नुनो मोनो आरो माने बेबायदिनो जोङो बेहाय खखाजों जोङो ना सानायखौ नुनो मोनो। बा मोजोङो कखाजों जोङो ना सानानैबोबो जोङो बेफोरबायदि आदबजों जोङो नाखौ जानो हायो आरो।
औ।
दा बेनिफ्राय जों जेखाइ बुङोब्ला जोङो दुब्लि बा हाखर बेबायदिनो जोङो ओ दंग'फोराव जोङो बेहाय मा गुरनानै ओ नाखौ जोङो मोननो हायो आरो बा हमनो हायो औ। बेबायदिनो जोङो नाखौ बे नाखौ ओ जेखायजों जोङो मा सानानै दोननो हाया आरो। जों बेहाय मा गुरनानैसो जोङो ओ गावनो आखायजों हमनानै ओ लाबोनांगौ जायो आरो औ।
नंगौ आरो दानि नंगौ। दानि दिनावथ' जेरैहाय मेचिन ओंखारबाय नालाय जोङो जाहाथे औ फिसा फुख्रिफोरखौ सारनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि मेसिन फोरजोंनो जोङो सारनानै नाफोरखौहाय हमनो हायो आरोना नोंथां। आरो जोंहा जेरैहाय जोङो फुख्रि फिसाफोरखौ सारनो थाखाय गोदो जेरैहाय सिलि बा गामला, बालथिं आरिफोरखौ जोङो बेफोरजों जोङो सारनायखौ औ नुयोमोन आरो नोंथां आरो जोङो बेफोरबायदिनो दैमा बा बिलोफोराव सारनो थाखाय जेरैहाय आज्रा जे बाहायो बेफोरबायदि आस्राजेफोरजोंबो जोङो नाखौ हमनाय नुयोमोन आरो नोंथां। बेबादिनो जोङो गोबां रो रोखोमनि आइजेंफोरजों जेरैहाय नोंथाङा बावैसो बुंलांबाय जेरैहाय सेन, खखा बा जेखाइ आरिफोरजोंहाय जोङो लांङि आरि सानानैहाय जोङो नाफोर खौ हमनायखौ जोङो नुयो आरो नोंथां। आरो जेरैहाय जोङो, औ बोरसि बोरसि सानानैबो जोङो ना बोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ, बेबादिनो जोङो ओ दुब्लि फोथारावहाय नाफोरखौ दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय बेबादिनो गोबां ना मोनो जेरैहाय बेफोरनि गेजेराव बिगुर गोनां आरो बिगुर गैयि ओ बिगुर गोनां ना होननानै बुङोबा जों जेरै ना फिथिख्रि ना गोरि नास्राय ओ बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो नोंथां आरो बिगुर गैयै फोरनि मादाव बेबादिनो उम मागुर ना सिंगि ना ओ ना थ बोथिया आरो खुसिया, ना बारलि बेफोरखौहाय मोनो आरो नों थां, ओ आरो बेजों लोगोसेनो ना फिथिख्रि ना खांख्रायफोरखौ गोबां मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ।
औ बेबादिनो जोङो जेब्ला दा दैज्लां बोथोर दै दोङ नालाय बेनिफ्राय जेब्ला दैया रानगोन अब्ला बेबादिनो आलि खनाफोराव बा माइ गसानि सिंफोराव नाफोराहाय बेबादिनो थायो नालाय ज' ज'रैहाय सानदुं गोसायाव औ बेफोर खौ जोङो आखाइजोंनो हमनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ। बेबादिनो जोङो ओ गुबुन गुबुन रोखोमाव नाफोरखौ हमनाय जायो।
ओम औ।
औ आरो जोङोहाय ओ जेफोरखौबो साथेनानैहाय नाफोरखौ हमनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
बेबादिनो मुसारि आरि सोंथेनानैबो जोङो ओ नाफोरखौ हमो।
औ नंगौ।
बेबादिनो जोंनि ओनसोलावहाय जोङो बेफोर बायदि रोखोमनि नाफोरखौ जेरैहाय साम' फोरबो खांख्राइ आरि ना खावै ना गोरि बेफोरखौहाय बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ दा नोंथाङा ओ बे खांख्राइनि बुंबाय खांख्राइखौ जोङो माबायदि ओ संनानै जायो बा एवनानै जायो जों माजों माजों जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ हागोन। जेरैहाय जोङो खांख्राइखौ बायदिसिना ओंख्रिफोरावबो होनानै जानो हायो जेरैहाय मैथा ओंख्रि फोरावहाय जोङो साबसिन जायो होननानै मोनथियो आरो बा जोंबो जानानै हाय गोथाव मोनो। बेफोरबायदिनो जोङो ओ जेरैहाय ओ अनला ओंख्रियावबो जोङो होनानै जानो हायो खांख्राइ जेरैहाय औवा मेवाइजोंबो जोङो अनला खांख्राइ बेफोरबायदि जानो हायो। बा थास' बिबार बा नारजि ओंख्रि आरोबा खुमब्रा ओंख्रि। बेफोरावहाय जोङो खांख्राइखौ होसननानैहाय जानायखौ जोङो नुनो मोनो। बि आरो नोंथां। बेबादिनो जोङो नाफोरखौ बहाय गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरावबो होसननानै जानो हायो आरो।
औ दा बेनिफ्राय खांख्राइजों मैथा मैथाखौबो ज' जों खांख्राइजों एवना जानाय बेखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ बेफोरखौ माबायदि संनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ जेरैहाय जोङो खांख्राइखौबो बे खांख्राइनि मैलायाहाय ओंखारनो थाखाय जोङो दैयावहाय सोमनानै दोननाय जायो आरोना दसे सम।
औ।
जेब्ला खांख्राइनि मैलायाहाय ओंखारगोन अब्ला खायसे खायसे बेदिनो बेवहाय खला थायो नालाय बे खलायै लाबोबोहाय हाखावनानैहाय सङो गिदिरखौहाय। आरो फिसाब्लाथाय बेबायदिनो मासे मासे आइथिंखौ सिफायनानैहाय बेखौ जोङो साफा हुग्रोनानै लानांगोन, हुखांनानै बेबादिनो बेनि दाबुफोरखौहाय गारनानैहाय जोङो
औ।
ओ खांख्राइनि खिफोरखौहाय गारनानैहाय लायो आरो बेफोरबायदिनो बासिना लाखांनानै बेनि उनावहाय जोङो खांख्राइखौहाय थावजों एसे एवफ्रामनानै एवफ्रामनानै लायो आरो
जेब्ला जों मैथा ओंख्रियाव होसनगोनब्लाथाय जोङो मैथाखौहाय गिबियावहाय सामब्राम बानलु होनानैहाय थाव गुबै होनानैहाय जोङो मैथाखौ दसे सम एवनानैहाय बेखौ एरग्लिनानैहाय दै होनानै दैया ग्ला-ग्ला गोदौग्लांङोब्ला जोङो खांख्राइखौ होसननानै होयो आरो नोंथां।
औ।
बेफोरबादिनो जोङो मैथा खांख्राइ ओंख्रिखौहाय संनाय जायो गोदौ होनायनि उनाव। जेब्ला ओंख्रिया एसे ओ खन' जायो आमथा आमथा जायो अब्ला जोङो बेखौहाय ओ खांनानै दोनो जानो थाखाय अब्ला मोननायनि महराव होयो आरो ओंख्रिया औ बेबादिनो जोंओ औ। नोंथांङा बुंजा
ओ जोंना सम समाबो जाबाय नामा नोंथां?
औ नोंथां दे बिदिब्ला दिनैनि सावरायलायनायखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ जेरोंथों।
औ गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों।
औ।